हेल' ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंमोन खोनानायाथ' ।
ओ नोंथाङा मा खालामदों दा?
नोंथां नै आं बिदिनो दंलाबायो न'नि लामायावनो दङ ।
ओ ओ ओ जानाय लोंनायाथ' जाखांबाय जानो हागौ ।
औ जाखांबायमोन नै जाखांनायालाय नोंसिनालाय?
ओ आंबो जानानै दसे सम लामायाव ओंखारबोदों आरो ।
मा ओंख्रि जाखोलै?
ओ मा होनो दोनै देवबार दिन ना लकेल दाउसोमोन ओमफाय बिदिनो भिन्दि बाजि नोंथांनालाय
जोंना माबासो आलु बाजिसो ओमफ्राय नाफाम बाथोन
औ औ औ माने आं नोंथांनाव ओ नोंथाङा दसे फ्रि टाइम होनो हागोन
खोनायाखै
खोनादों
औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा दसे फ्रि टाइम होनो हागोन नामा
रायलायनो हागोन
ने औ माने मोनसे थफिक लाना फैदोंमोन आङो दाथ' लोम जानाय साजानाय बुहुत बेमार नुनोथांदों
औ नंगौ नंगौ
बेफोरनि बिसय माने नोंथांनाव आं एसे सोंनो सानदोंमोन आरो
आंबो भारा मोनथिया
अ नोंथांना एसे
नेटा प्रब्लेम खोमादां
नाबाय
अ हेल'
हेल'
औ दाबो खोनादों औ औ
अ दा बुंनो थाङोबा आरोना जेनेबा हेल' ओ दा बुंनो थाङोबा जोंनिनो जायगायाव आरोना आं बांसिन सिन बेमारखौ जानायखौ नुयो होनबा जेनेबा जोंनि एसे गिदिर बैसो सो आंनिफ्राय आरो देरनाय बैसो जोंनिनो माने से बोराय बुरैफोरनियावहाय बेमार नुनो थाङो होमबा बे प्रेसार ना हाइ प्रेसार होनो सोरनावबा ल' प्रेसार बे ब्लाड प्रेसारा उम बेखौ आं नुनो थाङो दा नोंथाङा मिथिखानांगौ बे मानि थाखाय जायो ना औ दा जोंनाव आं बुंनो थाङोबा हाइ ब्लाड प्रेसार ना नैबे माजों जायो होनबा जोङो जेनेबा जोंथ जानाय लोंनायजोंबो जाखायो नालाय दा जोङो सिन माने संख्रि बारा जायोब्ला नैबे बुस्थुखौ जानो मोनो माने संख्रि बारा जायोब्ला आरो मा होनोमोनलाय थाव बारा जायोब्ला
औ
बेदर आखाइ बांद्राय जायोब्ला
औ
जों लोगोसे मानसियाखौ जाबाबो जेनेबा मोनसे लिमिट जाब्लाबो जेबो नङा खामानिबो मावा ओमफ्राय दंबायो जेनेबा बिदिनो बे निसा बुस्थु लानाय बे जौ लोंनाय नाय सिग्रेट सोबनाय नै बेफोरजोंबो माने हाइ ब्लाद प्रेसार जानो चान्स जायो माने
औ-औ
औ
दा बेफोरथ' जोंनियावहाय बिराद माबा नालाय कमन नालाय जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव जानाय लोंनायखौथ' जों माखौ मोनो बेखौनो जायो बारा बासिखाया नालाय नै बेफोरनि थाखायनो माने बांसिन बे हाइ ब्लाड प्रेसाराहाय जानो हमो माने दा बेनिफ्राय जों रैखाथि खालामनो थाखाय नायनांगोनबो मानो होनबा नायाबाबो जाया दा आं मोनसे खोन्थानो सानदों नों थानो जेनेबा हाइ ब्लाड प्रेसारखौहाय जोङो रैखा थि खालामनो थाखाय जे-जेनेबा जोंनाव दाजाथों होननानै आरो दा जोङो फार्स्टआवनो जानाय लोंनायखौ जोङो नायनांगोन मोनसे जेनेबा लिस्ट दोननांगोन आरो बिदिखौ जों जानांगोन होनबा बिदिखौ जानाङा होमबा हमनो थाङोबा जों थाव बारा जानो नाङा संख्रिखौ खम जानांगोन ओमफायो गोखै बुस्थु जों जानो नांगोन आरो एखेबारे नैबे निसा बेसेकनि बुस्थुफोरखौहाय जों गार गोन औ नोंथांना एसे ब्रेबेब्राबा खोना फैगसिनो माने
अ औ -औ-औ दा खोनाबायना नोंथां औ एसे अखा बोथोरबो ना मा होनो अखा हां हां बारबो बिराद बारसावदों ओंखायनो नोंथांमोनाव एसे प्रब्लेम हैदों खोमान
थोरनंगौ दा आं बुंनो नागिरनायाथ' बेनोमोन आरोना बे हाइ ब्लाद प्रेसारनि जेनेबा मारै जायो बा बिनि बेनिफ्राय जों मारै रैखाथि जानो हागोन नैबेनोमोन आरो दा ओमफ्राय दानि नोंथाङा होनदों नालाय बार बारदोंना अखा बोथोर ओ दा जों नै बिदि बोथोर ना बार बारनाय एखे अखा बो थोर दैज्लां बोथोर नैबेफोराव गोबां जों बेमार जानो हमो नोंथां
ओ-औ -औ -औ बुजिदो औ
ओ नोंथाङा मोनथियोब्ला खोन्थाहरलाय एसे जेनेबा जों दैज्लां बोथोर माने बेयावहाय बिदि बार अखायावहाय जों मा-मा बेमार जानो हमो हायाबा आंबो फोरमायगोन नोंथां
औ दाथ' दैज्लां बोथोरबो नङादालाय औ जों बेनिफ्रायबो जों बहुत बेमार-आजार जों बहुत जायो दाथ' दैजलां बोथोरजों दैमा देरो जोंना जोंनि गामियाव जेनेबा दैमायाव जानो हागौ दलं बायदिसिना दा गैया बेब'स्थानि गैया बेब'स्था दालां -सालां बिदिनो दा आवनिबो अब'स्था गैया जों बेयाव जोङो अबावबा थांनांगौ गोनां जागौबा स्कुल थांनांगौ गोनां जाबा जों बेजोंनो दै बारनानै थाङो जों बिनिफ्रायबो माने बुहुत बेमार लेथ्रा नो बायदिसिना बिजानु बेनिफ्राय जोङो माननाय ओ इदिनो मा होनो खुरुनो दादुनो बेफोरबायदिबो दैनिफ्रायबो बहु बहुद ओ रोखोमनि बेमार फैयो आरो आरोथ' जों दा नुनो थांदों ओं दैलां बोथोर माने सानदुं अ खा माइ गायो जों बिदिनो खस्थ' खालामो बेजोंबो बुहुत रोखोमनि माने मा होनो जनदिस बेमारनो लोमजानायनो बहुत रोखोमनि नुनो थाङो आरो जों बे दैलां बोथोरावबो बेमारखौहाय जों माने औ जों माने लेथ्रा दैनिफ्राय फैनानै जोङो ओ बेखौ आबाद मावो जेनेबा ना आबाद मावनायाव जों बे दै ले खौ जों गासोमनानै जोङो गायनांगौ गोनां जायो हालौनांगौ गोनां जायो बेनिफ्रायबो जों बुहुत बेमार सान गुदुं अखा जों मावो मावनाया जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय बेफोराव जों माने बेमार जों थाङो बिदिनो औ। ओ गोलोम बोथोरावहाय बायदिसिना बायदिसिना बेमार गोदान गोदान बेमारबो जासावो। ओ गुग्ला होन खुरु होन दादु होन माइसुं होन बेफोरावबो जों नुनो थाङो आरो गोबां नो बेमार खौहाइ दा नोंथाङासो मा सानो?
दा दंबायो दंनाया जेनेबा आं नुनाय नुनो मोनबोनाय आरो बे मोननैसो बेमारफोरखौ दानि जेनेबा दा सोलिबाय थानाय बोथोर बायदियावहाय जानाय आरो दा आं एसे याव बुङोब्ला आं नुनो मोनो मेलेरिया नोंथां
औ औ
अ माने मिलो माने दैैजि बोथोराव आरो दा जेनेबा मा जायो हमनानै ला ना खोनादोंंना नोंथां दायो हमनानै ला ओ दा हमनानै ला जों अबेयावबा जों लेथ्रा माबा माबि जेनेबा गारसोमनानै दोनोना नै बेफोराव जेब्ला अखा हानानै दै जमा थादेरो बै लेथ्रयावहाय थाम्फैयाहाय सोमजिनो हमो माने ओमफ्राय बै थाम्फैयानो जोंखौहाय फैनानै अरफैगोन बे अ थाम्फैाया जोंखौ हरफैबाय थायोब्ला जोंनावहाय बेयावनो बेमार जानो हमो। जों बेजोंनो मिले गगा
नोंथांना एसे नेटवार्क फ-प्रब्लेम खोमा दां मोजां खोनाबैफैया आंनाव।
दाबो खोनाया?
हेलौ खोनादों ना? अ माने नेटा एसे प्रब्लेममोन नोंथाङा बुंदोंमोन बुंफिन।
अ बुंनो थाङोबा दा दैलां बोथोरावहाय होनदों गगा मोननायफ्राथ' गोबां खमन होनदों दायो। गगा मोननाया गोबां खमन ओमफ्रायो जोंना मेलेरियाबो जानो हमो बिदि बोथोरावहाय ओमफायो जेनेबा गगा मोननाय बे मेलेरिया ओमफ्राय जोंहा बे नो नोंथाङाथ' दहाय फोरमाय हरखाबाय दादु खुरु माबा माबा माबि जानाय नै बेफोरो जानो हमो मानो होनबा दै लेथ्राया जोंनि मोदोमाव नांनानै नै बेफोरजोंनो स्किन डिजिस जानो हमो माने
औ औ औ खोनादों खोनादों।
औ ओमफ्राययो जेनेबा नोंथाङा मिथिखानांगौ मा होनोमोनलाय बे टाइफयद होननानै मिथियोना मोन -
टायपयेट होननायखौथ' आं नोंथां खोन खोनादों नोंथां।
बे टाइफइड औ खोनादोंना?
औ औ बुंलाय
होननायाबो जायो माने जोंनि माने बे दैज्लां बोथोर अखा बोथोरफ्रावहाय ना बे जायोब्ला मानसिया गोबां खर' सानाय जायो ना मोदोम सानाय एखे माने मोदोम गुदुं जाजोबनाय माने एखेबारे माने गोसा बेमार लोमजानाय होनो आरोना मानसिया सिखारनो हायि जायो बियो। माने एसे सिरियास आरो बे बेमारा थाल लानांगौ जायो माने। दा बिदिनो आरो गोबां गोबां रो खोमनि बेमार आजार दं जोंबो मिथिया नामफोर मोनथिया नाथाय जायो। मानो होनबा दैलां बो थोर फोरावहाय मा होनोमोनलाय बार बारनाय अखा नाय नैबे बारजोंबो आरो फैबावो जेनेबा हमनानै ला जों बिराद गोजान गोजाननिफ्राय बारा बुखारनानै फैया नङा होमबा बेयावहाय हाद्रि मैला फैजोबगोन ओमफ्राय जोंनावनो जों बेखौ हां लायो नैबे बेफोराव आरो जोंनि मोदोमाव हाबनानै बेमार सोमजिहोयो
औ औ औ
दा आंनि बुंनांगौथ' नोंथांनिसिम बेनोमोन आरो दा नों
औ औ अ नोंथां दा नोंथाङा जा बुंबाय मिथियो बाथ्राखौ नोंथां फोरमायना होनायनि थाखाय बुहुद गोजोननाय थाबाय आरो जोनिखि एसे अखायाबो बांद्राय नोंथां एसे आंबो न'आव एसे थांसै खोमा नां बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नामा नोंथां औ औ ओ